औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङालाय?
आं बिदिनो दं नोंथां जिरायलाबायनानै दंलै
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दं नोंथां
अ नोंथांजों ओ माबा ओ मोनसे टपिक लानानैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावराय जागोन
टपिकआ होनबा गोदो गोदायनि बर'फोरनि दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै माबायदि दायो माबाय दि ओ सोलायबोखो गोदैयै माबायदिमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो हा
औ नोंथां फोरमायजागोन ओ बिदिनो दाउ अमा फिनाय होनबाथ' गोदोबो जों बा बिदिनो दाउ अमा फिनायखो जों गोदोथ' फिखायोमोन आ गोदोनि स अमा दाउमा फिनाय होनबा जोङो बर' रा बेफोरखो जोङो फिखायोमोन इदिनो गोदो दाउ अमा फिनाय होनबा इदिनो दाउ फिनाय अमा फिनाय बिनि अनगायैबो मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय गोबां मानसियानो फियोमोन आरोना। बिदिनो गोदोनि समाव जोङो ओ दाउ अमाखौ फिनो थाखाय जोङो गावबा गाव न'फोरावनो फिनाय जायोमोन।
औ औ।
बिदिनो गोदोनि समाव दाउ अमा फिब्लाबो जों दाउफोरखौ जोङो न'आव लानो थाखायल' एबा इदिनो आलासि फैनाय समावल' फिनाय जानो थाखायल' फिसिनाय जायोमोन। बिदिनो अमाफोरखौबो जोङो मासे मानैल' फिनाय जायोमोन बिदिनो मोसौफोरखौ जोङो गोदोनि समाव बांसिनखौ नुयोमोन आरोना। मोसौ फिनायखौ गोदो औ बिदिनो सासे न' खराव मोसौआ इदिनो ओ इदिनो जि नैजि थामजि ब्रैजि गाहाम थायोमोन मोसौआ।
औ औ
गोदोनि समाव नाथाय इनो फ्रायबो ओ बोरमा फिसिनायाबोथ' बिदिनो गोदोनि समाव बिराद फ्रिमोन
मै गोदोनि
औ मैसोबो दंमोन उम मैसोबो फियोमोन जों गोदो मैसो मोसौ बाद थाय सासे न'खरावनो बिराद गोबां थायोमोन आरो बिदिनो जाय न'खराव बिदिनो मोसौ मैसो बोरमा थानाय बुरजा बुरजा थानाय होनब्लाथा जोङो गोदोनि समाव दोनि सुबुं होनो। बयजोंबो सिनायजानाय आरो नायजानाय सुबुंमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गोदोनि बायदि गोबां सोलोंनायखौ नुनो मोनबाय। बिजनेस सोलायनाय होनोबा। दानि जुगाव दाउ फिसियोब्ला
बिदिनो रांखान्थिनि बेलायाव जौगानायनि थाखाय जों जा न'आव जानोोननि थाखाय एबा आलासिफोरनो जानो थाखायल' फिसिनाय जाया बिदिनो रां मोननो थाखायबो फिनाय जायो बिदिनो जों दाउ फिसिनाय एबा गोदोनि समाव जेसेबां फिसियोमोन। बिनिख्रुइ बांसिन फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सासेनि न'खराव दाउआ गोबां थायो बिनि अनगायबो जों दाउ गन्द्रा होनो दाउ गन्द्राखौ जों गोदोनि समाव फिसा फिसौनिमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बिदिनो दाउखौ फाननो एबा न'आव जानो थाखाय बा रां खान्थिनि बेलायाव बिदिनो जोङो मोननो थाखाय गोबां फिनाय जायो आरोना बिदिनो फार्म बानायनानै दोनो जों दाउखौ गोदोनि समाव जोङो। ब्रयलार दावखौ
जोङो ब्रयलारखौबो फिसियो बिदिनो सानसे सानसे हरसेगाहाम आदार होनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेनि अनगायै। अनगायैबो आरो अमा फिसिनाय अमाखौ जोङो गोदोनि समाव सासेनि न'खराव मासे मानै नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जों अमाखौ बर' आइजोफ्रा एबा बर' आइजोफोरनि अनगायैबो हौवा फोरा गोबां फिसिनाय नुयो बिदिनो अमाखौबो फार्म बानायो अमा गन्द्रा गोदो अमा गन्द्रासो होनोमोन फिसा फिसा थायोमोन नाथाय दानि जुगाव अमा गन्द्राखौ गोबां गिदिर गिदिर नुनो मोनो मानो होनबा सासे न'खरावनो नैजि बाजि था गाहाम अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों फालांगि फालांगि खालामो नालाय फालांगिनि बेलायाव बेलायावबो जों जौगाबाय नालाय बेफोर रांखान्थिनि थाखायनो जोङो दिनै बेफोरनि अमानि फालांगि खालामनो थाखायनो जों अमाखौ गोबां फिनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो दानि जुगाव मोसौ मोसोखौनो नाथाय गोदोनि बायदि बुरजा बिदिनो सासे न'खराव बिदिनो गाइखेर जानो थाखायल' जों फिसिनायखौ नुनो मोनो मोसौ गाइखौ बिनि अनगायै जों न'आव हालेवनो थाखाय हालुवा हालुवाखौ जोङो सोरनिबा न'खराव नुयो सोरनिबा न'खराव नुवा नाथाय मोसौखौ जोङो गोबाङानो खम फियो मानो होनब्ला दानि जुगाव गांसो मोननो गोब्राब ओ जाय गामि गामि बयहाबो बिदिनो खेथि मावो आबाद मावो गोरान खेथि बिदिनो गोरान आबाद दैज्लां आबाद बिदिनो आबाद माव मावनायनि थाखाय जों मोसौफोरखौ खानो बारा जायगा मोना नालाय बेनिखायनो जों जाया बिनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ मैसो मैसोखौ जोंनि गोदो बर'फ्रा गोबां फिसियोमोन नाथाय दानि जुगाव बर'फोरनाव मैसोखौनो जोबोद खम नुनो मोनो बिदिनो सोरनावबा मा सिम बिदिल' जों नुनो मोनो बिनि अनगायैबो आरोबाव बिदिनो दंबावो बोरमा बोरमाखौ गोदोनिफ्राय जों बांसिन बोरमाखौबो जोङो रांखान्थि एबा फालांगि जौगानायखाय फालांगि खालामनो एबा रांखान्थि बुरजा मोननो थाखाय जोङो बिदिनो बोरमाखौबो गोबां फिनाय जायो बिदिनो सासे न'खराव खमैबो नैजि थामजि ब्रैजिगाहाम बोरमाखौ जों नुनो मोनो दानि जुगाव बिनिफ्राय जों मोनथिनो मोनि गोदनि समाव जिबायदि दाउ अम फिसिनाय नाथाय दानि जुगाव जों गोबांखौ सोलायनायखौ नुनो मोनो। बांसिनखनो फिसिनायखौ जों दाव अमा फिसिनाय होनोब्ला जों गोबांखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा जे नोंथाङा माबायदि फोरमायनो हायो नोंथाङा गोदोनि सम माबायि नुदोंमोन आरो दानि समाव माबायदि नुदोंमोन दाव अमा फिनायनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायलायदो।
गोदोनि समाव गोबां सोलायनाय फैबाय आरो गोबां गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुबोनो हादों गोदोनि समावहाय बर'नि न'खरफ्रावहाय गासै जिब जुनार जेरै दाउमा दाउसा हांसो बोरमा अमा मोसौ मैसो बेफोरखौ जोङो गासिखौबो नुनो मोनोमोन। बेफोरनो बर'फोरनि मोनसे मोनसे रांखान्थियाव सुंथानो हानाय राहा लामामोन जाय दाउ अमा बोरमाफोरखौ हाथाइ बाजारफोराव लांनानै फानहैनाय गाव गावनि नांगौ मुवा जेरै गाननाय जोमनाय गथ' गथायफोरनि फरायनाय लिरनायाव बाहायनो गोनां जानाय बहि खलम लेखा बायदिफोरखौ जोङो बेफोरखौ फाननानै रांखावरि मोननानै बेफोरखौ बायनानै लानो हायोमोन आरो लोगोसे जानो माइरं थाइरं मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायोमोन। लोगोसे गोदो गोदायनि समफोरावहाय बर' गामि गामि गोबां मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमा बायदिफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनबोदों जायफोरनि गामि गामि नखरफोरावहाय जायनि नखर नखरावहाय गोबां मोसौ मैसो जेव जेव जौसेथा बाजिथा बेफोरबायदियाव थायो बेफोरबायदि न'खरखौ गामि गामि गोबां दोनि सुबुं एबा गोदोनि न'खर होननानै जोङो। डाइरेक्ट मिथिनो मोनो बेफोरखौ मोसौ मोसा बोरमा बायदिफोरखौ गुमनो थाखाय जोङो गामि गामि लावखार दाहोना बायदिफोर लानांगौ गोनां जादोंमोन आरो बेफोरो दायो। जोङो दायो सोलायनाय नुनो मोनबायदि गोदो गोदायनिफोर बायदि दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो दानियाव माने गोदो गोदायनिफ्राय बांसिनसो दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोनो हादों बेलेग आदब खायदाय दाउ अमाफोरखौ फिनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै दाउ अमानि फार्म जेरै गोबां बे बेफोरावहाय दाउनि फार्म जेरै गोबां बेफोरावहाय दाना बायदि बायदि होनानै जोङो दाउफोरखौ मोनसे न' एबा गन्द्रा बानायनानै जोङो बेफोरखौ फार्म हिसाबै बाहायनो हायो आरो बोरमा बोरमाफोरखौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि खासि बायदि बायदि बानायनानै जोङो गोबां रांखान्थियाव आरजिनो हायो आरो मोसौफोरखौ जोङो एसेबाबो खमै नुनो मोनबोनाय जादों मानोना जोंनि सोरगिदिं खाथि खाला खानो जोंहा मोसौ खानो गुवार दुब्लि एबा हाग्रा बंग्रा गैलिया दानि जुगफ्राव गोबां बेफोरबायदिनि थाखाय मोसौनि बिबाङा एसे खमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव न'खर न'खर गाइखेर लोंनो थाखायल' थाखाय मोसौ बिमा गाय बेफोरखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मोसौ हालुवा बायदि बायदिफोरखौबो जोङो दाबायदियाव नुनो थांलिया मानोना जोङो दाबायदियाव हालेवनो थाखाय मोसौनि गोनांथि होनना ट्रेक्टरनि गोनांथि ट्रेक्टरजों जोङो जों दा आबाद मावनाय बायदिफोरावहाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ मोसौ हालुवानि खंखौ एसे बिबांखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो खम नुनो मोनबाय आरो जोंनि ओ बेफोरबायदि ओ अमा जेरै ओ जायबायदि ओ गामि गामिफोरावहाय अमा जोबोद अमा लायो दाबायदियावहाय ओ बर' ओ आइजोफोरा आरो बेनि अनगायैबो ओ जाया रांखान्थियावहाय ओ जौगानो हानाय बेफोरबायदि मानसिया ओ ओ अमानि फार्म अमानि फार्म जायनि जाहोनाव ओ गोबां अमा ओ थागोन बेयावफोराव ओ बाजि ब्रैजि नैजि बेफोरबायदि अमा थानो हागौ। जायनि ओ जायफोरखौ फाननानै जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ दोनि रांखावरि ओ मोननो हायो बेफोरखौ ओ जोङो गोबां गोदो गोदायनिफ्राय सोलायनाय आरो ओ गोदोनिफ्राय बेलेग आदब खायदायै जुनार फिसिनाय दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो ओ सोलायनायखौ नुबोनो हाबोदों आरो। नोंथांजों ओ बे खोथाखौ ओ सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ नोंथां।
दे ओमबा नोंथां दोनथ'नोसै।